खोना नोंथाङा अ बिदिब्ला नोंथाङा दा। समाव माबोरै दङ' नोंथां।
औ दङ' मोनाबिलि समनि ओरैनो जिरायानानै दङ'।
औ औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा। फ्रि दङ'ब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायना नोंथांखौ आं फन खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ औ औ फ्रि दङ' रायज्लायजागोन सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां आयदायानो जाहैबाय जोंनि देहानि सायाव आरो जोङो देहाखौ। माबोरै जोङो जायोबा एबा जोङो माबोरै ओ थायोबा बा बिदिनो जोङो। ओ जानाय-लोंनायजों लोगोसे जोंनि एक्सारसाइस बेफोरजों जोङो देहाखौ मोजां लाखिनो हायो। बिनि सायाव आरोखि औ बिदिब्ला आङो एसे। फोरमायग्रोनोसै नामा नोंथां। औ औ गिबियावनो जोंङानो देहाखौ जोङो मोजां लाखिनोबा जोंनि मानो होनोब्ला जों देहाखौथ' जोङो मोजां लाखि खिथारनांगोन मानो होनोबा जोङो मावना जानोब्ला जोङो थांनानै थानोब्ला जोंनि देहायानो। गुबै नङा होनोमबा।
औ औ।
औ बेनि थाखायनो जोङो जानाय लोंना आइ बेफोर रगासे हाखौ जोङो जोथोन लालांनांगोन। थिग बिदिनो जोङो देहा गोसो लानायनि अनगायै। बेफोर जोङो गोदै लोंनाय बैफोरबो जोंनि देहानि ए जोबोद गोनांथार आरो जेरै जोङो गाबा हाद्रि बाला जोङो गेरु गोनां जोङो दैफोरखौ लोङोबा जों देहानि थाखाय जोबोद खहा खालामो आरो जेरै दियाव जोङो गिरु सोमजियो बा औ। नंगौ लोगोसेनो जोङो लोंनायनि अनगायैबो जोङो। जेरै जोङो दुगैनाय दैफोराबो जोंनिया साखोन सिखोन जानांगोन बेयाव मैला थानाय जानो नाङा। औ जेब्ला जोङो गाज्रिबा मैला गोनां दैफोराव दुगैगोन अब्ला जोंनि मोदोमनि बिगुरफोरा जोंनिया। माननाय जायो एबा जोंनिया दब्राफोर बेरो आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नंगौ औ।
लोगोसेनो जोङो जानाय लोंनायनि बेलायाव बुङोब्ला जोङो जेसेबां हायो जोङो गोथां मैगं थाइगं जानांगौ आरोखि। जेसांनो जोङो गोथां मैगं थाइगं बा जोङो हागा ओमफ्राय जोङो जा जानाय मैगं थाइगं बिलाइफोर जोङो बैखौ जोङो जायोब्ला जोंनि देहाया। ओ गोबां मुलाम्फा मोनो आरो लोगोसेनो बिदिनो जेरै जोङो गोथां मैगं थाइगं बुङोबा फेदिलथा मानि मु नि माइ सुन्द्रि जोङो बैफोर मैगंखौ जोङो जेसे जा हायो एसे जानांगौ आरो जेरै जोंनिया भेदेलाथा जायोबा जोंनि उदै सानाय बैफोर गासैबो जोंनिया गैया जायो आरो
औ नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो सैथो
बेनि अनगायैबो जोङो ओ फिथाइ सामथाइ बुङो ब्ला जोङो जेरै जोङो आफेल आं गुर जोङो बैफोरखौ जोङो गोखैफोरावबो जेरै थाइजौ कारजि जोङो बेफोरखौ जानांगौ बेफोरखौ जायोब्ला जोङो सि भिटामिन फोर खौ जोङो मोननो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ औ
से जोङो गोखौ सि भितामिनखौ जायोना बा मोनोबा जोंनि मेगननि नुनाया जोंनिया गोजोंसिन जायो जोंनि ओ जेरै मेगन नि नु यै बेमारफोरा जोंहा सि भिटामिननि आंखालाव जायो होन्नानै आं मिथिना मोनो आरो नों
नंगौ नंगौ नंगौ औ सैथो
औ लोगोसेनो जोङो बिदिनो जोङो फिथाइ सामथथायखौ जायोब्लाबो जोङो डाइरेक्टलि जोङो बाय नानै लाबोखांनायनि उनावनो जों बेखौ सुवा लासिनो जोङो जानो नाङा मानो होनोबा बैफोराव गोबां केमिकेल थायो जोङो ओ फिथाइफोरा सेवना थाङैनि थाखाय गोबाव समनि थाखाय जोरनायनि थाखाय जों बेफोराव मुलि होनायखौ जोङो मिथिगौ एबा जोङो नुदों लोगोसेनो जोलै थालिर मोनैनि थाखाय जों बेयाव थालिरखौ जोङो गेस जों मोनहैयो नालाय औ औ नंगौ थिग बिदिनो आफेल खमलाफोरखौबो जोङो गोबाव समनि थाखाय ओ दखानिफोरा लाखि ना दोननय जायो बा लाबनाय समाव बैफोरावबो बिदिनो मुलि बा भेकसिनफोर खौ होनाय जायो बेनिखायनो जोङो सुना जानाया मोजांथार बिदिनो जोङो लाबोनानै जोङो डायरेक्टलि जोङो जानो नाङा थि बिदिनो ओ मैगं थाइगंनि बेलायावबो जेरै दानि जुगाव फान्थाव बा बान्दा कबि फुल कबि बिलाहि बेफोर गायनायावबो जोङो गोबांखौनो जोङो खोनादों एबा मिथिदों आबादारिफोरा जोंना दानिया रासायनारि हासार गोबां रासायनारि हासार बायो बिजि बायो इनजेकसन जोङो बाहायो होननानै अ बेफोरखौबो जोङो मोजांङै मोजाङै हाखांनानै मानानै जोङो दै गुदुंफोराव सोमनानै जोङो मोजाङै एवनानै जोङो जानो नां गौ आरो बा सम औ लोगोसेनो जोङो बिदिनो देहाखौ जानाय लोंनायनि अनगा बो मोजां हायो जोङो एक्सारसाइसफोरबो खालामनांगौ बिदिनो जोङो हायोब्ला मोनाबिलि बै समाव बारनाय काबादि जों बैफोरखौबो जोङो गेलेनो नांगौ नोंथां खोनादोंना
नंगौ नंगौ औ नंगौ खोनादों
एक्सारसाइस खालामोबा खारनाय बारनाय खालामोबा जोंहा देहानि सानाय सुनाय जोंनि औ थै बोहैनायफोरा जोंनि देहायाव जोंहा मोजां जायोबा जोंनि जानाय आदार फोर दानायाव जोंहा गोबां मदद जायो आरो नोंथां
औ औ
औ आरो जोंनि मा औ बिदिनो जोंहा एक्सारसाइसफोर खालामोब्लाबो जोंनि माइन्डफोराबो जोंना फ्रेस थायो आरो नोंथां औ लोगोसेनो जोङो औ देहा जोथोन लाखिनो थाखाय जोङो जोंनि गुबै मोनसे खामानियानो जाहैबाय जोंङो निसा बुस्थुफोरखौ जोङो लानो नाङा मानो होनबा जोंहा मिथिना मोनो जे जों निसा बुस्थु लानायनिफ्रायबो जोंहा गोबां बेमार सोमजियोना जेरै जोङो मिथिखायो सिगारेटफोर सोबोबा जोंना किडनि लिभारफोरा जोंना गाज्रि जायो होननानै औ आरो बै जोंना सिगारेटनि थहाफोरावबो जों बेयाव सावगारि होनाय नुखायो नङा होमबा औ बेनिखायनो जोंङो निसा बुस्थुनि जोङो जेसे हागौ एसे गोजानाव था एबा जों गोसानाव गोजानाव थानो नाजानाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बा जोङो जों जोंबो गोजानाव थानांगौ आरो जोङो जा मिथिगौ जोङो बेखौ गुबुनखौबो जोङो बुंनांगौ आरो मानो होनोबा जोङो बिदिनो औ जोंहा किडनि लिभार खहा जायोबाथ' जोंहा डाक्टरनो थाङोबा जोंथ' डक्ट डक्टर जोंखौ बिदिनो जोंखौ फाहाम नानै हरा मानो होनोब्ला जोंनो गोबां रांनि गोनांथि जायो नङा हबा
औ औ औ
बिदिनो रांनि आंखालाव जोंहा जिउ खहाबो जानो गोनां जायो। बेनिखायनो जोङो मानो होनोबा बै सिगारेटफोर सोबोब्ला बेनि उखुन्दैफोरा जोंनाव उदै सिङाव थांनानै जोंहा गोबां बेमार सोमजिहयो लोगोसेनो जेरै जौआ जौ फोर लोंनायावबो जोंहा ब्रइेन खौ जोंनि नस्थ' खालामो लोगोसेनो देहाखौबो गोबां लोरबां खालामो।
औ नंगौ सैथो औ खोनादों खोनादों औ
निसा बुस्थु लानाया जों देहाया गाहाम नङा आरोखि थिग बिब्दिनो जोङो हायोबा आरो मैगं थाइगं फोरफोरखौ जों जेसे हायो गावनो जोङो न'आव जेरै अर्गनिारिक हासार गोबोर हासार जोङो ब बेफोरखौ बाहायनानै गायना जानाया जोंनि थाखाय मोजां औ औ मानो होनबा जोङो बेयाव रासायनारि हासार बाहायनाय जाया नालाय
औ
ओंखायनो जों जेसे हागौ जोङो बोथोर मथे जोङो मैगं थाइगंखौ समनि हिसाबै जोङो गावनो जा एसे हागो जोंङो मावना जालांनांगौ लोगोसे जोंङो बिदिनो एसे एनै न'आवनो साननानै जोंङो आबाद मावोबा जोंनि देहायाबो जोंहा मोजाङै थायो बिदिनो बांद्राय बद्राय उन्दुनायाबो जोंनि देहानि थाखाय जोंहा जिरायना थानायबा उन्दुनायाबो जोंहा देहानि थाखाय मोजां नंङा मानो होनोबा औ बांद्राय उन्दुबाय थायोबाबो जोंनि ब्रेनफोराबो खामानि होआबा जोंनि देहाफोरा जोंनिया अलसिया जालांङो आरो बेनिखनो ओ समन जोंङो जेसबां सम जोंङो जेरै जों सानसेयाव बिदिनो जोंङो ग गु घन्टा बा जोंङो दाइन घन्टा जों बिदि उन्दुुनांगौ गार नोंथां औ बिदिब्ला नोंथांङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो देहानि जोथोन लानाय एबा माबायदि जानाय लोंनायजों जों गावनि देहाखौ जोंङो गो गैजो
औ थारैनो हागोन नोंथांङा गोबां खोथा बुंलांखाबाय थिग बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बादियैनो जोंहा जोंनि देहाखौ एबा सुबुंनि देहाखौ जोथोनै लाखिनांगौब्ला जोंहा गोबां रोखोम नि जानाय लोंनायजों लोगोसे बायदिसिना खामानिबो मावनांगौ दा बे रोखोमैनो जोंहा थांनानै थासान्दि जों जोंनि जिउआव थांनानै थासान्दि जों जोंनि देहाखौ जोथोन लाखिनांगौ नंगौ सैथो मानो होनोब्ला जोंहा जोंनि देहाया मोजांङै थायोब्लासो जोंहा बायदिसिना रोखोमनि खामानिखौ जों मावनो हायो नंङा होमबा थिग बेनिखाय बेखायनो जोंहा बायदि रोखोमनि जानाय लोंनाय नुनो मोनो थिग बेबदिनो जोंहा सम बादि यै खाजाफोरखौ जानांगौ मोजां मोजां खाजाफोरखौ सम बादि सम जानांगौ मानो होनोब्ला जोंहा जानायजोंसो देहा नालाय बेनि ओंखायनो जोंहा जेरैहाय जोंङो बायदि रोखोमनि ओंखामजों लोगोसे बायदि रोखोमनि भिटामिन प्रटिन मोननाय जामुं खाजाफोरखौ जों जानाय जायो जेरैहाय न'आवनो गायनानै मोननाय जेरैहाय आलु बायदिसिना रोखोमनि गोथां मैगं थाइगं जेरै लाइ लाफा बायदि रोखोमनि बिलाहि आलुफोरखौ न'आवनो गायनानै जोंङो जिबियारि हासार बाहायनानै जामुं थौनिफ्राय मोननाय एबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय हासार बाहायनानै जों गायनानै जा जोंहा आबाद मावनानै मोननाय फसल बेफोर फसल एबा फिथाइ सामथाइखौ जायोब्ला जोंनि देहाया गोगो थायो नंङा हबा नोंथां? दा ओ ओ ओ औ दा बे रोखोम रोखोमैनो जोंहा जों नुनो मोनो आथिखालाव ओ बायदिसिना रोखोमनि हासायनि हासार बाहायनानै जा आबाद मावनानै जा मोननाय बैफोर मैगं थाइगंखौ जोंहा जायोब्ला जोंनि देहायाव गोबां रोखोमनि खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। आथिखालाव जेरैहाय जों नुनो मोनो बायदिसिना रोखोमनि बेमार गेदेर गेदेर बेमार न' मेगन नुयै बायदि रोखोमनि। खानाय गनाय बायदि रोखोमनि बेमार जों जानायखौ नुनो मोनो। थिग बे लेखायै जोंहा देहाखौ जोथोन लाखि लाखिनांगौब्ला जोंहा नांगौ बायदि खाजा जानायजों लोगोसे ओ मोजां मोजां खाजा जानाय जोंनि थाखाय गोनांथि होननानै आं सानो। दा बे लेखायै जोंहा जानाय लोंनायनि बिथिङाव जोंहा देहाखौ माबादिहाय मोजांङै लाखिनांगौ होनोब्ला जोंहा ना बेदरफोराव जोंहा नांगौ बायदि प्रटिन मोनो नंङा होमबा नोंथां? थिग बेबादिनो जोंहा ना बेदराव प्रटिन मोननायजों लोगोसे जोंहा देहाया जोंनिया मोजाङै थायो थिग बे लेखायै जोंहा ना बे दर होननानै बुङोब्ला जोंहा खायसे खायसे आथिखालाव ओरैबाददिहाय नुयो जेरावनोखि ओ बेदरफोरखौ खायसे ब्रयलारफोरखौ जोंहा बायदि रोखोमनि आथिखालनि बिगियान मुगा जों इनजेकसन एबा बेेजि होनानै जोंहा खम समनि गेजेरावनो देरहायखौ जों नुनो मोनो दा बे लेखायैनो जोंहा बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया थारैनो खहा जानायखौ जों नुयो एबा खहा लाबोनायखौ जों लाबोनो हायो नङा होमबा नोंथाङा बेफोरखौ जानानै दा बे रोखोमैनो जोंहा फिथाइ सामथाइनि बेलायाव बुङोब्ला नोंथाङा एसे आगोलावनो मावलांखाबाय फिथाइ सामथायाव जोंहा गोबां बिबांनि भिटामिन्स सि भिटामिन्स ए भिटामिन्स बायदिफोरखौ जों मोननो हायो। दा जोंहा फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा गोखै फिथाइ सामथायफोराव नोंथां नो जोंहा सि भिटामिन्स मोननो हायो थि बे लेखाय आफेल था थालिर आंगुर सुमफ्राम बायदि बायदि फिथाइ सामथफोराव जोंहा नांगौ बायदियै जोङो भिटामिन्स मोननो हायो। थिग बेबादिनो जोंहा खायसे खायसे से ओरैबायाददि फिथाइफोरबो दङ जाय फिथाइखौ जायोब्ला जोंनि देहाया नांनायनि बारा जों जों फिथाइखौ जायोब्ला जोंहा जोंनि देहाया खहा जानायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय थिंख्लि फिथाइ